हेलौ
हेलौ
खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आं दं ओरैनो
औ अब्ला आंबो ओरैनो दं नोंथां
औ
अ अब्ला जा दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ जा अनला ओख्रिनि सायाव लाखिनोसै नोंथां
औ औ
उम अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा अनला ओंख्रिखौ माबायदि माबायदि संनाय जायो
नोंथाङा बुंलांनाय बायदि अनला ओंख्रिया बर'फोरनि मख'जाथाव ओंख्रि
सोमनानै लानाय जायो बेनि उनाव अनलाखौ दै मोजांजों सुनानै लानाय जायो मोनसे जायगायाव बेनि उनाव हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
अ आंनि रायज्लायनायखौ खोनायाखै नामा नोंथां
औ
औ
बेनि उनाव अ बेनि उनाव ओ दिंखि एबा उवालाव माइरंखौ देनानै लानाय जायो ओ बेनि उनाव
उम
औ अनला संनो थाखाय दै गुदुंखौ फुदुंनानै लानाय जायो खारै संख्रि फालौ होनानै नि उनाव दैया गोदौबाथाय बेहाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि होनाय जायो
औ
दै गुदुङआव बे बांसिनाथ' अनलाखौ दाउजों जानाय जायो दाउखौ एसे थाव होनानै एवफ्रामनानै लानाय जायो
औ
बेनि उनाव संबाय थानाय अनलायाव दाउ बेदरखौ होनाय जायो बेनि उनाव बेखौ मोननो थाखाय दसे समनि थाखाय दोननाय जायो
औ औ
जोंनिथिं अनलाखौ बेबायदि जानाय जायो
औ औ
नोंथांमोननिथिं माबायदि जानाय जायो अनलाखौ औ खोनादों
नोंथाङा औ होनो माने नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा अनला ओंख्रिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जा बे जानाय जाखायो नोंथां
औ औ औ खोनादों
आ
हेल' हेल हेल' हेल'
खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा खोनायाखै नामा हेल' आंनि रायलायनायखौ खोनादों ना